औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथाङा आं खोनादों आं ओ
औ
नोंथांनि खौरांफोरा बोरै
मा बुंखो
नोंथांनि खौरांफोरा बोरै
अ अ मोजाङैनो दोङो नोंथाबो मोजाङैनो दङ ना
औ आं मोजाङानो दं नोंथां।
अ माने जों दिनै ओ आबादनि बागै रायलायनो लादों नोंथाङा आबादनि बागै मा मिथिगौ
ओ आबाद बबाथ' जोङो ओ जों आबादारिफोरा जि ओ मैगं थाइगंफोरखौ गायो ओ
ओम
बा ओ जि बुस्थुफोरखौ जानो थाखाय गायनाय जायो बा फिसिनाय जायो बेफोरखौ खौनो आबाद होननानै बुंनाय जायो आबादाव
मावो औ दे बुंग्रोदो हबा
दे आं मा मा आबाद मावो जोंहानाव बेखौनो बुंग्रोसै आङो आबाद आबादाव होनोबाथ' जोंङो बांसिनानो माइखौनो गायनाय जायो माइ गायनाय जायो ओम बिदिनो जानो आन्था एसे एनै भलफोर सिक्खााफोर ओमफ्राय बिदिनो एसे आलु ओमफ्राय थासुमलि आ जोङो बिदिनो गयफोर एसे जानो थाखाय नङ ओमफ्राय लोगोसे फाथै बेफोरखौ गायनाय जायो आरो।
आतसा नोंसिनिनाव माइखौ माबोरै गायो ओमफ्राय मा मा माइ गायो?
जोंनावथ' माइखौ बिदिनो नरभेल गाय जाहायनायालाय ओ जेरै ट्रेक्टरजों हालेवसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव ओ खोथिया फैसिगोन खोथिया फोनानै खोयाखौ खोथिया जेब्ला एसे गोजौबो जासिगोन बेखौ फुनानै माबयाव ओ दुब्लियाव हाब्रु खालामनानै बेयाव गायसिगोन आरो। ओमफ्राय जोंनाव बिदिनो दोसा माइ गायो ओमफ्राय आसु माइसालि ओमफ्राय ओ आं नामफोरबो बावबाय दे गावनि माइब्राबो एसे गायनाय जादों एबार ओम
औ, ओमफ्राय बेफोरावथ' औ
औ नोंथां बुंगोरदोदे
आस्सा नोंसिोरनियाव नोंथाङा दासो बुंदोंमोन था गायो होननानै बे थाखौ बोरै गायो?
बेटा सिमलिखौ
औ
था सिमलिखौथ' गायनायाव बारा खस्थ' नाङा बारु स' नोंथाङा ओ एसे आलि बायदि एसे गोबावनो खोनानै ओ बेयाव नोंथाङा थाव सुमब्लिबखौ ओ माबानो था सिमलिनि जि दालाय थायोना दंफांनि दालाय थायो बेखौ नोंथाङा थुना होबानो जाबाय। बियो लासै लासैनो गावनो माने ओ देरलांगोन माने बेयाव बारा आदार खालामबलायनोङाब आरो गासैआव
ओमफ्राय बेफोराव एम्फौ जायोना जाया?
एम्फौथ' जानाय नुफेराखै बारु जोंना बिदिनो माने गायना दोनो नाथ' एम्फौआ जाखायना केन्स नुवाखै आङो।
औ
खिन्थु माब्लाबा माबलाबा बिदिनो दैसा एम्फौफोर जाफैयो आरो। बिनि थाखाय एसे माने फै नायनो बाथ' बारा माबा नङा सोलायबा मोजां आरो।
आस्सा ओमफ्राय नोंसिनाव, हो मा होनखो?
ओ नोंसिनिनाबो गायनो नाम मा थासमलि?
ओहो आं था सिमलि गायनायखौ नुफेराखै बेनिखायनो सोंदों जोंनाव बां सिनानो माइ गायो बेनिफ्राय आलु गायो। बहाबा ओमफ्राय ओरैनो ए एसे एनै हाइजें बेनिफ्राय रंफोर गायो आरो। हाइजें हालददिफोर गायो हालददि हालददि माने हालदै ओ हालदैफोर गायो ओमफ्राय बिदिनो गय फोर दङो नारिखल दङो इनिफ्राय ओ बै काक्रेलफोरखौ गायो आरो
मा मा होनदों
ओमफ्राय नोंसिनाव माइनि थाखाय हो
नोंथाङा मा
काक्रेलखौ मिथिगौ ना काक्रेल
आं खोनाफेराखै आं दिनिसो खोनाफेरदों खांख्रेललआ बोरै बुस्थु बियो?
नोंसिनाव बे-बेलेग होनो जानो हागौ माने ओ बिदि गोथां गोथां जायोदि सु सु गोनां एसे गोखा जायो।
औ
बेखौ बुङो। औ केरेला औ केरेला जों औ जोंनाव काक्रेल बुङो बेखौ।
ओ जोंना बो थाइयो बारु केरेलाखौ माने काख्रेलखौ
आदसा औ औ ओमफ्राय आरो जेनेबा माइ गायनायावथ' जोंना गोबां बिदिनो एम्फौ एनला फैयो ओमफ्राय हाग्रा बेफोरबायदि माबा जायो नोंसोरनाव बेखौ माबोरै मोजां खालामो माने माबा हासार बाहायो नामा?
जोंनियावथ' बिदि हासार बाहायनाय जाया जेनेबालाय जोंनियाव बिदिनो हाग्राफोरबो बारा ओ बिदि माबा जालाबाया हाग्राफोरबो बारा रज'लाबाया हाग्रा रज'ला बायो होनोब्ला ओमफ्राय बिदिनो मा मानदे नङाबा सिब्रुफोर एसे एनै माबायो आरो माबानि गेजेराव माइफोरनि गेजेराव बेयो मान्दे बा बेफोर मानसिफ्रा न'आव जानो थाखायनो माने खारलांजोबो मानो दनो बिदि बारा
आतसा
ओमफ्राय ओ एम्फौ हेम्फौ होनोब्लाथाय ओ माइ थायनायनि समाव अ माब्ला माब्लाबा बावबावदोंसोराव। एसे एम्फौफोर फैयो आरो ना माइनि बिदांफोरखौ अरसो फैयो ओमफ्राय बेखौ माबानो थाखाय बे ओ मेडिसिनफोर होबाथाय माने एसे मोजां जायो आरो थैयो आरो नाथाय मिन जोंखौ बारा होनो नागिरामानो जोंनियाव ओमफ्राय
औ औ मानोना उम औ
आरो माब्लाबा माब्लाब मा जायो बिदिनो माइ थायां थायांनि समाव बिदि माने बिलेफोरखौ जालाबायो आरो ना माबाफोरा एम्फौफोरा दा बियाव बिथ' बिराद ओ माब्लाबा अबेबा अबेबा बोसोरआव जायो आरोना खिन्थु जाबाथाय बिराद दाम जायो आरो सब माने बिदायफोरखौनो अरस होजोबो नाथाय बिबारा माबा गिदिर प्रब्लेमथ' नङा बारु इयो जेब्ला बियो एम्फौ जानानै माइनि बिदांखौ जागोन ना जानायनाय बिदिनो सप्तासे सप्तानैनि उनाव बे एम्फौआव माने गाव हारसिं माबा थैलांजोबो आरो माबानि माने माबा जायो आरोना थैलांनिबाथ' जाया इयो माबा सिकरि जानानै बिरलांजोबो आरो बे एम्फौफोरा ओमफ्राय बिनि उनाव माने माइया गाव हारसिंनो माने गोदान बिलाइ रज'सिगोन ओमफ्राय गाव हारसिंनो माने मोजां जाफिनसिगोन आरो
आदसा नोंसिनाव बे माइखौथ' ओमफफ्राय हानो थाखाय दाना मेसिनफोर ओंखारबाय नों ना आखाइजोंनो हायो ना बेफोरबायदि मेसिन बाहायो।
औ जोंनियावथ' बिदि ओ माइ हानायनि स गंसे गंनै दं आरो फ्राय बियो बारा बयनिब थाखाजों हाया आरो बिनो माने दाल माने जोंनि इयाव बिदिनो आखाइजोंनो माइ खौ हानाय जियो माइख फाखांनिनै बेखौ ओ माइ माब मा होनाय मेसिन दं माने द दांग्रिखौसोना होनांगौ माने हबा मइ मारा नमस ना
अ
गाव हारसिंनो माबा खालामनानै माइफोरखौ माने म मा मा मानानै होयो आरो
आतसा ओमफ्राय नोंसिनाव बे बारायाव माइनि माबाया बोरै जादों
नैबे बाराव नैबे बारावथ' अखाया जोबोद मोजां मोना ओंखायनो नैबे बाराव आंनि दानाव एसे मोजां जानो खोमा दं जोंनियावथ' बिदिनो दा सप्तासे ल' जादों न मया ओंखायनो दा बोरै
औ
जागोन फुंनाया मोजां जानाय नङा नाथाय आंनि साननायाव एबार अखा मोजां मोनदोंना ओंखायनो नबे बोसोराव जानांगौ एसे मोजां जाग दं ओमफ्राय नोंथां मोनसेल' बोरै जादों।
आतसा
जमाया
आ जोंनिथिंजायबो मोजाङानो जादों जानांगौ मानोना आं बेफोरखौ इसिबां नाया जोंनाबो गायखांजोब्बाय गायनाया बेनिफ्राय आङो न'आव बुंनाय खोनागासिनो आरोना एबार अखानि माबाया मोजां जादों होननानै ओमफफ्राय दा जेनेबा बांद्राय हाग्रासो जादों बेनि बेओखायनो हाग्रानि थाखाय माबा मोनसे बिदिनो फुनांगोन नङाबा मुलि होनांगोन होननाय खोनादों आंनो औ ओमफ्राय नोंसिनाव ओ हासार होयोब्ला केमिकेल हासार होयो ना बेफोरबायदि अरगेनिक हासार बाहायो न' बानायनाय हेलौ
औ
खोनादों ना हेलौ
औ
हेलौ
हेल'
बुंदों नोंसिनाव केमिकेलनि हासार बाहायो ना बिदिनो गोबोर हासार बा हेलौ
नोंथां
हेलौ
खोनाबाय नोंथां हेल' खोनाबाय दा खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' हेल'
हेलौ
दों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां औ
हेल' नोंथां
अ आं
हेलौ
हेल' औ
हेलौ
दां
औ खोनादों
नोंथां
हेल'